ओं नोंथां खोनादों।
औ नोंथाङा हरनाय गुबै जाहोना मामोन नों
औ नों थां ओ नोंथांनो ओ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माखासे गोनांथार ओ आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो दसे सम होनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां।
जों अब्ला ओ जेरै औवा होनोब्लाना औवा होनोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां गोनांथि जायो। आरो जों बै औवा जों बानायनाय माखासे ओ आइजें आइलाफोरखौ माबोरै बानायो। ओ मा मायाव बाहायनाय जायो जों बेखौ एसे ओ सावरायनो नामा नोंथां औ अब्ला नों नोंथाङा बे औवानि आइजें आइला बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां औ होनबा औवाया जोंनि जाथिसे लाइफां हारिनि बिफां नङा होमबा औवाखौ जोङो सा फ्रोमनिबो न'खराव जों दिनै नुनो हायो दा बर' न'खरफ्राव जोङो औवा गैयाब्ला जोङो जेबो हाबाखौनो नुहुरा आरो माने जेबो मा हाबाखौनो जों मावनो हाया जायो आरो नङा होमबा गासै बिथिङाव जोङो औवा खौ नांगौ जायो जोङो बन ओंखाम संनायनिफ्राय लानानै जोङो गोबां हाबायाव जोङो हाबा हुखा मिथिं दावथिं गासैयावबो जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो। औवाया जोंनि जाथिसे लाइफां हारिनि बिफां बेखौ जोङो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोंनो नांगौ आरो औवाखौ नोंथां,
नंगौ नंगौ
जोङो औवाखौ बोरै नांगौ थैजोमसिम नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जोनोम जानाय समाव, गोदो जोङो जोंनि उन्दै गथ'खौ जोनोम जागोदान गथ'नि आमायथुखौ जोङो औवानि जोरजों हायो होननानै खोनायोमोन आरो नोंथां गोदोयो आरो आथिखालाव थ' जोङो गोबाङानो जुदि हस्पिटालफोराव जोनोम जाहैयो जायनि थाखाय बे औवाखौ, एसे बे बायदायाव खम बाहायसै आरो अब्लाबो नाथाय जोङो थैनाय समाव, जोङो मानसिखौ लाङोब्ला जोङो बाननानैसो लांनाय जायो नङा होमबा औवाखौनो जों बाहायनाय, जायो बेयाव गुबुन बिफांखौ जों बाहायनाय नुनो मोना नङा होमबा नोंथां, थिग बिदिनो जोङो औवाखौ जोङो, जोंनि दानाय लुनाय हेब नायफोरावबो जों गोबां बाहागोआवनो बाहायो जेरै खदाल बनायनो थाखाय खदाल बिखुंखौ जोङो औवाखौसो बानायनाय जायो नङा होमबा गोदो जोङो हाल एवोमोन बा आथिखालावबो जोङो हाल एवनानैनो जायो। बेफोरावबो जोङो नांगोलखौ जोङो। औवानि औवानि माबाजोंसो जों बानायनाय जायोमोन नङा होमबा नांगोलखौ थिग बिदिनो आरो माइ एव माइ गायनो थाखाय सिगाङाव जोङो। मै होनानै लायोमोन बा खोथियाफोरनो मै होनानै लायोमोन बेहायबो जोङो मैखौ, जोङो वार्डनिफ्रायनो बनायो नङा होमबा औ जायखौ जोङो, माइ गायोब्ला जोङो दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो माइखौ बाननानै लाबो नङा होमबा जाय, जोङो बेयाव हुलाबारि होननानै बुङो नोंथांमोननि साइडआव मा बुङो। बिखौ औ बावखा औ बै बावखाखौबो जोङो बे याव माइ थुनानै लाना फैनायावबो जों बाहायो नङा होमबा आरो जोङो। बै एरनाय जायखौ जोङो। माइ माइ नायोब्ला जोङो एरो नङा होमबा, हुकेन होननानै बुङो जों नोंथांमोननि साइदआवहाय मा बुङो बेखौ, औ औ जायगालाय जायगा जोंनि बर' सोदोबफोरा एसे आलादा नङा होमबा औ जोंनिथिं हुकेन होननानै जोङो बाहायो बेखौबो जों बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो जोङो ना जानो। थाखाय जेखाइ खबायाइ बिदिनो फल', नङा होमबा आरो जों गरमनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों गिसिबबो बानायनानै जोङो। लायो नङा होमबा नोंथां औ थिग बिदिनो जोङो ओ औवाखौ जोङो जोंनि लाइफां हारिनिबाबो जोङो, जोंनि गोदोथ' जोङो न' लुनानै थायोमोन नङा होम बा गोदो आथिखालावसो जोंङो गंसे गंनै पाखकानि न'खौ मोनबाय गोदोथ' जोङो औवाजोंसो जोङो न'खौ लुयोमोन नङा होमबा दासिमबो जोंनि बर' न' न'खराव जों औवाजोंनो लुयो जेरै औवाजोंनो बेरा हेबो औवाजोंनो जोङो न' न' सालिया खायो नङा होमब्ला, मोसौ दोनग्रा बा इसिं न' ओंखाम संग्रा, बिदिनो बाख्रिफोरखौबो जों औवाजोंनो हेबनानै जोङो बाख्रि बनायनाय जायो नङा होमबा आरो जायखौ जों माइ दोनग्रा दुलि, होननानै बुङो जोंनि साइडआवहाय बेखौबो जों औवानिफ्रायनो बाहायो । माने औवाया जोबोर गास्रि खामानियावनो जोङो बाहायजायो। बिदिनो मिटिंफोरावबो जोङो पेन्देल बनायनायाव जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा नों, नोंथां थिग बिदिनो न'आव हाबा हु हुखा जाबाबो जोङो औवाखौ जोङो गोनांथिथार आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय औवाखौ औवाजों मा मा आइजें आयला हेबनानै जोङो खालामनायखौ आथिखालाव नुबाय थायो नोंथाङा एसे
हागोन नोंथां हागोन। जों-जोंनि थिंबो माने नोंथां बुंलांनाय बायदिनो माखासेफोरखौ मोननो थांलिया नाथाय माखासे आय आइजें आइलाफोरखौ दासिमावबो मोननाय जायो आरो नोंथां। जेरै बै ना सानो थाखाय सेन ना नों थां। बे सेनफोरखौ ओ सानै साथाम मानसिया गामिनि आबौमोना दासिमावबो हेबनानै बाजारफोराव फानो आरो नोंथां। ओमफाय बेनि बेसेना दा नैबे सोलि फु मुगायाव जा गोबाङैनो जालांबाय आरो नों थां। जेरै जों बे सेन खौ बायनांगौ जायोब्ला गंफायावनो माने ओ स्निजौ दाइनजौ लासै आरो नोंथां। जोंनि-जोंनिथिंजाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा न'खराव ओ सोलिनो थाखाय माइ माइरं जावनो थाखाय जोंहा संग्रायनि गोनांथि जायो। संग्रायखौबो बानायनायखौ नुयो नोंथां। आरो माइ सालिनो थाखाय ओ सान्द्रै आरो बै जाय बेसरफोरखौ सालिनो जायखौ जोङो सानदांगा होनोनां नों थां? जोंनिथिं स-सानदांगा होनो आ रो नोंथां जोंनिथिं नै बेखौबो बाहायो आरो नोंथां । आरो लोगोसे जों बै जायखौ माइ लामनो था खाय गोदोनि समाव बेयावनो उन्दुयोमोन जायखौ धारा होनोना नों थां, जोंनिथिं औ धारा आरो नोंथां नै बेफोरावसो माने ओ गोदो उन्दै उन्दैयावहाय जों उन्दुबोनो मोनदों आरो नोंथां। माने। आरो दहाय नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जाय माइ दोनग्रा दुलि होनोना? नै बेखौबो जोंनिथिंबो माने फ्राय बाहायनायखौ नुयो आरो नोंथां दासिमावबो। आरो बेजों लोगोसे जोंहाथ' प्लास्टिकनि सियार जिरायग्रा नैबेफोरो गैयामोन नालाय नोंथां आजि आजि खालि बा आथिखाल एबा आथिखाल बिथिङावसो गोबां प्लास्टिकनि सियार मोजां मोजां जेरायग्रा ओ बुस्थुफोरखौ मोननाय जादों आरो बै गोदोहाय माने बै औवानिखौनो ओ बेरेंसि बानायनाय नुयोमोन, ओ सियार बानायनाय नुयोमोन आरो जों मोननो हाबावोमोन आरो बै गथ' ओ ओन्दै जोनोम जानानै एसे देरहां जायोब्ला माने बै गथ' खौ फुथुनानै गालांग्रा आं बिनि नामाखौ बावदों नोंथां। बै ओन्दैफोरखौ फुथुनानै फुथुग्रा बानायोमोन
औ औ बेखौ आंबो एसे गोसोआव गोलैला बावबाय एसे। गोसोआव गोलैफैयाखै नोंथां आं औ।
नैबेफोरखौबो माने बानायोमोन आरो नोंथां। जोंनिथिं बे गथ' गोरलैया उन्दुनो थाखाय बै हैयां मैयां बायदि दिरुंजों बोयोमोन आरो।
औ।
बेबायदिनो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला माने औवानि बाहायनायखौ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जे सुबुं समाजाव माने गुजि जौखोन्दोआनो दासिमावबो ओ- बाहायो होननानैबो बुंजागोन आरोना नोंथां।
औ- नंगौ नोंथां।
जेरै दासिमावबो ओ- जाय ओ- थाखा फैसा गोनां सुबुंफोरा गिदिर गिदिर बिल्डिंफोर लुब्लाबो माने औवाखौहाय बै थखथा बाथामफोरखौ सुंथानो थाखाय माने औवाखौनो बाहायनायखौ नुयो आरो नों
औ- औ-
आरो बै जोंहा जेब्ला माइ- माइहुं ना- बै मायफुं ओ- मायफुं खुंनो थाखायबो जोङो बै जे थसे ना बेखौबो जों औवाखौनो गायनायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ-
बेफोरखौनो जों मिथिनो हायो आरो नोंथां औवानि आइजें आइला एबा बाहायनाय होनोब्ला ना-
औ- नंगौ नोंथां जोङो औवाखौ जोङो गोबां बाहायो जोङो दिनै जोङो फंसे सोदोबाव जोङो बुंफुरना होजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां जों औवाखौ जोङो जायोबो नोंथांनङा होमबा
नंगौ- नंगौ
गोरलै जोङो जायखौ जोङो औवा मेङा होननानै बुङो नङा होमबा जाय औवाया गोरलैयै ओंखारबाय बेनि जोङो बिफांखौ जोङो दानना लाना फैनानै बेखौ जोङो गुरै मोदोमखौ जोङो जानाय जायो आरो औवा बे औवाखौ गोबां रोखोमबैबो जायो सोरबा आसार खालामनानै जायो सोरबा सबाय ओंख्रिजों सोरबा ओ- बिदिनो खांख्राइफोरजों बा- नाफोरजों जों होलानानै जोङो अमाफोरजों होलानानै जानायखौ जोङो गोबां नुयो नङा होमबा मानसिफोरा गोबां आय- आइटेमजों जों जायो नाथाय जों औवाखौबो जों जायो आरो
नोंगौ- नोंगौ
औवाया फांसे बयनिख्रुइबो थाबसिन जौग्रा बियो फांसे बिफां आरो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन देरग्रा होननानै बुंबा औवा बिफाङानो आरो मानोना
बोसोरावनो बेसेबांबा फुट जौवबो आरो बियो औ- बे बिफाङा गोबां फास्ट देरो आरो जोंनि बे मुलुगावहाय आरो जोङो गोबां औवाखौ मोनो नङा होमबा जोङो फुर- गा- बिदिनो जाथि बिजलि औवा फिसा बिदिनो जोङो कल औवाबो जोङो थायो नङा होमबा जायखौ जोङो न' लुनायाव जोङो गोबां बाहायो जेरै गिदिर औवा खुरखाखौ जोङो न'नि ख खथा बनायनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायो आरो आथिखालावबो जों न जोो जायफोर जाय ज दालां गैया बै बेफोर जायगायावबो जोङो मानसिफोरा थांलाय फैलाय हान्था मेला खालामनो थाखायबो जोङो औवाखौ औवाजों जोङो दालां हेबनानै लायोमोन आरो गोदो दायो आथिखालावबो जोङो नुयो जाय ओनसोलाव जेरै लामा दालां जाथ'वाखै बे ओनसोलाव जोङो औवानिबो जोङ दालां बनायनानै जोङो। बिदि जोंनि बर' समाजखौ जोङो खालामबोनायखौ जोङो। नुदों आरो बा दासिमबो जोंनि साइदावहाय बिदिनो न' नै गामिथिं बा न'से न'नैया गाव गायनि थांनो थाखायबो औवानि दालां हेबनानै लायो नङा होमबा नोंथां। अब्ला नोंथांजों गोबां सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। जोंनि सावरायनांगोआबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बिखनावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां जागोन नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां
सिमबो जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां